हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा? औ माख खालामदोंमोन नोंथां मा खालामदोंमोन नोंथाङालाय?
आं ओरैनो दं जिराय जिरायनानैनो नोंथां।
ए आदारफोर जाखांबायमोन नामा मोनाबिलिनि? अ
ओं जाखांबाय नोंथां।
ए मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां? हेलौ। खोनादों ना? हेल'। खोनायाखै? हेल'। खोनादों ना? हेलौ। हेलौ। खोनायाखै? उ खोनाना खोनायाखैलै?